थां खोनादों ना नों
औ औ नोंथां। खानादों।
अ अब्ला जोङो आयदा दिनैनि आयदाखौहाय माने बर'फोरनि फालांगि खालामनायनिसो लानोसै होमबा
औ औ जागोन दे जोबोद मोनसे मोजां आयदा।
अ माने फालांगि होनब्लाथ' जोंना ओ इदिनो
औ
ओ जेनेबा माइ आबाद मावनानैहाय बिफोर आबादखौहाय बेफोर आबादखौहाय जेनेबा बाजाराव फानना लांनानैहाय ओ रां खामायनाय ओमफाय इफोरखौनो फालांगि खालामनानै होननानै बुंनाय जायो आरो बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौहाय जेनेबा ओ बिफांनिफ्राय जोङो बारथाम साथाम हानानैहाय बेफोरखौबो फालांगि आरो
औ औ
ओ गोबां रां आरजिनो हायो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ ओमफाय आरो बिदिनो औ औ दे अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ नोंथां जेन'बा आं बुजिना मोननायाव फालांगि होननानै बुङोब्ला जाय खान्थिजों जोङो रां आरजिनो हायो
औ
थिया फिसायानो जायाथों एबा गिदिरानो जायाथों जाय लामानि जोहै जोङो न'खर सुंथानो हायो थ' बेफोर गासैबो जोंना फालांगियाव गोग्लैजोबो होननानै आं सानो नोंथां
औ
औ जेरैहाय जोंनि बर' फोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जेरै आवगायाव नोंथाङा एसे रायखांदोंमोन जेन'बा बर'फोरनि फालांगिनि खान्थि जि बेखौ सावरायगोन होननानै ओ गुबैयै जोंना बर'फोरा आबाद गाहाय हारि आबादनि सायाव सोनारनानै थाग्रा हारि ओ बर'फोरा मावनाय आबादफोरनि गेजेराव दङ जोंना माइ आबाद बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि आबादफोर जेरै बानलुनि आबाद
औ
ओमफ्राय आरो जुखामनि आबाद आरो गोबां गोथां मैगं थाइगंनि आबादफोर थ' जोङो बेफोर आबादफोरखौ ओ गोबां बुरजा एबा गोबां गुवार हायाव मावनानैहाय जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेफोरनो जोंना फालांगियाव गोग्लैयो होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो माने जोङो दाइ बाजार फोराव थांनानै एबा गिदिर गिदिर फायखारि लगायनानैहाय जोङो जोंनि आबाद मावनायखौ जोङो फुवारनो हायो एबा गोबां रां आरजिनो हायो आरो जाय फालांगिनि मोनसे बाहागो होननानै आं सानो आरोना
औ
औ औ
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ थ' नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि जेन'बा ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा मा मा रोखोमनि आबाद मावो एसे फोरमायना होदो नोंथांना
औ जागोन नोंथां आबाद होनोब्लाथ' जोंना बिदिनो दैज्लाङावहाय माइ आबाद माइ आबाद मावनाय जायो मालाय बिदिनो मैगं थाइगं माव जायो आरो बिदिनो माइ बेहाय जोङो गिबियावनो खोथिया खोथिया फोननो थाखाय माइनि सोमनानै माइलि सोमनानै ओमफ्राय ओ साननैसो थालिरलाय बनानै जेनेबा बेवहाय फेनलाना दोननानै बेहाय फोथाराव हालेवना लानायाव बे फोनाय जायो आरो फोनानै बिदिनो ओ बे खोथिया जेब्ला फुजानाय जागोन देरगोन औ अब्ला जोङो बेखौहाय ओ जेनेबा हालेवनानै लानाय जेनेबा ट्रेक्टरजों नङाब्ला मोसौजों हालौवनानै लानो नाय दुब्लियावहाय जेनेबा माइखौहाय गायनाय जायो आरो बे माइहाय ओ मास मोननै बा आराय मास बेबायदियाव मोननानै जेब्ला ओ फिथाइ फिथाइया मोननानै जेब्ला ओ हाजानाय टाइम जायो अब्ला जोङो बे माइखौ हानाय जायो हानानैहाय जोङो बेहाय न'आव लाबोनानै मारा ना नानै माने बेफोरखौहाय खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ आरो बिदिनो गोबां गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो गायनानै ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदि गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो
औ औ
माने ओ फालांगि खालामो आरो जेरै ओ बहल जिंखा आरो इदिनो जोगोनार खुमब्रा इफोरखौबो जेनेबा राङारि
अ अ
ओमखायनि थाखाय जोङो बाजाराव फानहैनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
ओफ्राय ओ जेनेबा जोंना दैज्लां मेसें बिदिनो मैगं थाइगं मावनायखौ नुनोमोनो आरो नोंथां
औ औ औ खोब मोजां नोंथां जेनबा ओ औ जोंनि बर हारिया जिहेथु आबादनि सायाव सोनारनानै जाग्रा हारि नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै मोजां मोनग्रा जोंनि बरफोरा ओ गावसुंथानो हानाय जि बेबस्था बेखौ गावनो गाव खालामनानै लाग्रा हारि आरो बेफार फालांगिनि खोथाखौ मखनो थाङोब्ला आं गुबैयै बुंगोन जेनबा जोंनि बर फोरा माने जेरावबो आखा फा खा ओ आबाद मावनायानो होन एबा गुबुन गुबुन बेफार फालांगियानो होन जिहेतु औ गोदोनि समाव बेफार फालांगिनि सुबिदाया खममोन नाथायबा आथिखालाव माने बेनि जि सु सुबिदा एबा खाबु बेयो जोबोद गुवार जाबाय आरो नोंथांना जोङो औ बेफार फालांगियाव ओ बेफार फालांगि खालामनायाव जोंनो गुबैयै नांगौ जोंना हान्था मेलानि मोजां राहा जाहाथ थे जोङो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंनि जि दिहुनथाइ एबा फसल बेफोरखौ जोङो लाबथिंनो हायो आरो बेनिफ्राय मोजां बेसेनाव फानबोनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोंना सोनारो सुबुं सुबुं फोनांजाब राहानि सायाव जिहेतु जोङो सुबुंफोरजों लोगो से मोजाङै फोनांजाबनो हायाब्ला जोंनि जि दिहुनथाइ जों बेखौ फान्नो हाया एबा जोङो रां ओ रांखौ आरजिनो हाया। आरो ना? ओ लोगोसे यैनो आरो मोनसे खोथाखौ जों मख'बावनो हायो नोंथां ओ दिहुनथाइखौ जों मोजां खालामनो थाखाय ओ जिहेथु जोंनो गोबां रोखोमनि ओ मा होन्नानै बुंगोन बेखौ ओ गियान नांगौ जायो। जाय आदब जाय आदब खौ बाहायनानै जोङो खम हायावनो एबा खम जायगायावनो गोबां रोखोमनि दिहुनथाइ लानो हायो आरो ना?
ओ ओ
औ औ ओ त' गुबैयै जेरै दहाय सिगाङाव जोङो सावरायदोंमोन। जे फालांगि बर'फोरनि फालांगिनि सायाव सावरायनाय बेवहाय आङो आरो नैथि खोथा सोदेरबावनो सानदों नोंथां जोंनि गय आबादखौ जिहेथु औ जोंनि बर'फोरनि साफ्रोमबोनि न'खराव गय बि फाङा थाखाथारो बियो माने नुखागोन खि नुखागोन औ बर'फोरा बर'फोरनि जोंनि आसार खान्थियावनो होन बा बायदि रोखोमनि हाबा हुखायावनो होन गयनि बाहायथि जोबोद गुवार ना नोंथां।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो बेखौ बाहायनायनि अनगायैबो जों माने गयफोरखौबो मोजां फालांगियारि आबाद एबा आदब हिसाबै जोङो मोजाङै बाहायनो हायो जेरैहाय दिनैनि दिनाव गय सेरसेनि दामा खमैबो थामजि आरो ब्रैजि रांसिम जायो। बेनिफ्राय गोबां बुरजा बिबाङाव जुदि जदि जों गय बिफांखौ गायोब्ला जोङो लाख लाख रां आर्जिनो हायो आरोना नोंथां? ओ औ बेनि अनगायैबोद दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा माइ आबाद बर'फोरा जोबोद मावो गुवारै थ माइयाबो औ माइआबो जोंना दा मा जाबोदों जिहेथु गोबां दाब दाब ओनसोलफोरावहाय माइ आबाद जाया आरो बैफोरबायदि ओनसोलफोरखौ जोङो नायनानै माइ आबादफोरखौ माने मोजाङै मोजां दामावहाय जोङो फाननो हायो आरो जेर जेरैहाय ओ आथिखालाव कुन्टेलसेयावनो माइनि दामा थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि बांबोदों नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थांमोननि ओनसोलावलाय बेसेबां दाम नोंथाङा मिथिबायो नामा?
ओ माने जोंनाथ' आं माइनि माइनि सोमोन्दै माने एसेबांथ' मिथिया नोंथां अब्लाबो आं एसे फोरमायलायनो सानदों। माने जोंना मा जायखौहाय ओ महनसेयावहाय जेनेबा इदिनो आ आथस' नौस अ बेफोरदि ओ इदि ला इदियाव हरनाय नुयो आरो
औ औ औ
औ आरो आङो मोनसे होनबावनो सानदों नोंथां। माने जोंना फालांगिनि ओ फालांगि होनोब्ला जेनेबा बर'फ बर' आइजोफोरा इदिनो गावसोरनि गावसो सोरनि आखाइजोंनो दानानैहाय जेनेबा दख'ना फास स्रा इफोरदि दानानैहाय इफोरदिखौबो बाजार फोरावहाय फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ थारैनो नुयो औ औ औ देलाय नोंथां
बर' आइजोफोरा बेबायदिनो फाननानैहाय जेनेबा गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंगौ
औ माने गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि फाननायखौ ओ बर' आइजोफोराहाय माने साननो रोङाखैमोन आरो ना जेनेबा ओ आइदिया गैयामोन। ओमफाय नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौहाय बेफोरखौहाय मावनायखौ नुनो मोनसै आरो माने ओ गोबां जौ नुनो मोनबाय आरो ना बर'फोर बर'फोरखौहाय
औ औ
औ
नोंगौ नोंथां।
नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा गासिबो थारजोब मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव बर' आइजोफोरा जेरावबो जेननानै थायाखै। गोन नखरखौ सुं थानो थाखाय एबा गावनि गथ' गथाइ एबा नखरखौ मोजाङै सा मलायनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामो दाउ, अमा लानायनिफ्रायनो होन एबा मोसौ, बोरमा फिसिनायानो होन बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा। आरो बेफोरखौ फाननानै एबा जोङो ओ बेफोरखौ मा खालामो बर' आइजो फोरा माने गोबां बुरजा लानानैहाय माने मो जाङै मोजां रां आरजिनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
अब्ला अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
औ दे नोंथां।
औ दे।
औ।